औ मा थाङा
औ नोंथां आं दा सान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां
औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथांखौ नोंथांनियाव सोंथि सोंनो नागिरदों आं
औ सोंजागोन नोंथां
ओ बर हारि बा बर समाजावहाय बर मानसिफोरा माबाददियै बाथोन देरनानै जायोबा मा मा बा थोन जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर समाजाव जोङो बरफोरखौहाय गोबां रोखोमनि बाथोनफोर देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो बर गामि गामि जोंनि बर ओनसोलफोरावहाय नखर नखर जोङो ओ बायदि रोखोमनि बाथोनफोर देनानै जायो ओ बेफोरनि मादावनो जेरै ओ जोंनि ओ गांजेमा बाथोन ओ ना बाथोन बिदिनो खांख्राइ बाथोन एंखावरि बाथोन बायदिफोरानो मखजाथाव नङा होमबा नोंथां बेफोर बाथोरखौ जानानै जोंनि बरफोरा जोबोर मोजां मोनो ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो बे बाथोनखौहाय जोङो फुंनि समावहाय जोङो हरनि ओ ओंखाम जे जों जानानै आग्लायो बे ओंखाम गोजां आग्लायनायखौहाय जोङो सोमना दोननानै बेजोंनो जोङो बाथोन जायोमोन होननानै जों गोदोहाय खोनानो मोन्दों आरो ना गोरान बाथोनाबो ओ जोंनि बरफोरनि मोनसे जोबोर गोथाव खहाबथाव बाथोन बेख खौबो बरफोरखौ जों जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ जोङो आथिखाल आथिखालावबो जोङो बाथोनखौ गोबां बिदि जाबाय थानाय जों नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदोहाय बाथोनखौ जोङो बाथोन गोजायैनो जोङो ओंखामजों जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आथिखालावथ गोबां रोखोमनि ओ गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर संनानै जानायजों लोगोसेबो आरो बेनि गेजेराव बाथोनबो जों देनानै जाबावनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदो जेबो ओंख्रि सङालासिनो जोङो ओ बे फुंनि समफोराव जोङो बाथोन गोजाहैबो जोङ ओंखाम जायो मोन होननानै जों खोनानो मोन्दों ओ बेबादिनो
जोङो ओ खाथि खालानि दैमा दैसा दुब्लि फोथार बायदिफोराव जोङो ना गुरनो थाङोब्ला ओ जोङो जोेरै बिदिनो ओ गांजेमा खांख्राइ एंखावरि ना बायदि रोखोमनि नाफोर जों मोनबोयो बैफोरखौ जोङो नआव ओ बाथोन देनानै जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बिदिनो ओ जोङो खांख्राइखौ बाथोन देनोब्ला जोङो ओ बेखौ जोङो ओ सावनानै जोङो बेनि सक्ला फोरखौहाय ओ गारनानै जोङो बाथोन जानायखौ ओ जोङो बायदि रोखोमनि ओ सामब्राम गुफुर आरो सामब्राम गोजा बानलु लु आरो ओ बेफोरबादि होनानै जोङो बाथोन देनानै जानायखौ खौ जों नुनो मोन आरो जोङो ओ गांजेमा बाथोन बायदिफोरखौबो जों सावनानै एबा एवनानैबो जोङो बाथोन जानायखौ नुनो मोनो।
गावरि बायदिफोरखौबो जोङो एवनानै जोङो बाथोन दोननानै जानाय खौ नुनो मोनो आरो ना गोरानखौबो जोङो ओ ओ गिबियावनो एवना लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा ओ गाव गोसो बायदि जाखौ होनानै मोजां मोनो बेफोरबायदि जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै ओ बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो ओ जोंनि बर'फोरा ओ बाथोनखौहाय बिदि औ जौ बायदिफोर लोंनायावबो जों बाहायो। जेरै जोंनि बर'फोरादि जौ गोरान जौ गिसि बायदि रोखोमनि माइरंजों संनाय माइब्रा माथाफोरनिफ्राय बानायनाय बैफोर जौ गोरान गिसि बानायनायाव जोबोर आखा फाखा नङा होमबा नोंथां ओ बैफोर जौफोरजों लोंनो थाखायबो जोङो ो बे बाथोनखौ बाहायनाय जायो। बिदिनो जों होननानै ओंखाम गोजां जानाय आरो बिदिनो जौ आरिफोरजों लों जानाय बेफोर बायदिनो जोङो बाथोनखौ ओ देनानै जानाय जायो आरो। अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो बाथोन देनाय नै जानाया दासिमबो सोलिबाय दं नामा आरो मा मा बादियै बाथोनखौ देनानै जायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ। बाथोन होननानै बुङोब्लाथ' जों बर' हारियाव बा बर' समाजाव बे मोनसे खहाबथाव बा खुगानि जानाय खाजा बादियै बाथोना दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं गोदोनिफ्राय लानानै ओ बाथोननि बाहाय खोथिया गोबां रोखोमनिखौ जों नुनो मोनो जेरै बायदिहाय गोबां ओ गंफ्रोमबो नखरावनो बर' नखरावनो नखर नखर बाथोन देनानै जानायखौ नु ओ बाथोन जों गोबां रोखोमनि जानो हायो गोबां गुबुन गुबुन उम। ओ नाफोर बा गोबां गुबुन गुबुन आलुफोरखौबो जों बाथोन देनानै जानो हायो नोंथाङा बुंनाय बादिनो गोबां रोखोम रोखोमनि जिरादफोरजोंहाय बाथोनखौ जों जानाय नुनो मोनो। आरो बाथोन बानायनो थाखाय जोंनो बेयावनो ओ थबसि एबा उवालफोरनि गोनांथि जायो। जाय जेराव गोसो बेयावनो बाथोनखौ देनानै जानो हायो। पाथाफोरावबो देनानै जानो हायो बाथोनखौ जों बानायनो थाखाय गिबियावनो बानलुखौ नांग्रोगौ बेनि उनावहाय नोंनि गोसो बादियै नोङो सामब्राम गुफुर हाइजें दुन्दिया गोबां गुबुन गुबुन जाग्रा खाजाफोरखौ होनानै देनो हायो। गुबैयै जोंनो बानलुखौ नांखागौ बाथोन होननानै बुङोब्ला। ओ नोंथाङा बुंखानाय बायदियै बर' समाजावहाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम बाथोननि बाहायथिया गोबां जों नुनो मोनो। ओ बर' -फोराहाय गोबां सिगांबा सिगांनि दिनावहाय गरम बोथोरावहाय ओंखाम हरनि ओंखाम आग्लायनायखौहाय सोमनानै दोनोमोन। आरो दुब्लियावबा बहाबा फोर थांनो समावहाय बे ओंखाम सोमनाय बा ओंखाम दै सोमदोंहाय बाथोन देनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। गोदोनि दिनाव बरफोरा गोबां जौगानाय नंङामोन बेनिखायनो जों ओ माबा मोनसे एवालाबासिनो माबा मोनसे मैगं गैयालासिनो जों बाथोनखौ देनानै जायो। जानायखौ नुनो मोनोमोन गोदो बर' फोरा गोबां रोखोमनि नाफोर बा मैहुर खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेफोरखौनो बर बरफोराहाय गोदोनि दिनाव बाथोन महरै देनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोर बायदिनो जों बर हारिनि बाथोन होननानै बुङोब्ला गुबैयैनो गांसे गांसेमा, एंखावरि, खांख्राइ, गुमा बुसेेंग्रा बेफोरखौ देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बाथोना गोबां रोखोमनि मुलि हिसाबैबो खामानि मावो जेरैबायदिहाय माइसुन्द्रिखौबो मुलि महरै जों बाहायखायो बे खौबो जों बानलुजों देनानै जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बर समाजावहाय गोबां रोखोमनि मुलि हारिनि बाथोनखौबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों माइसुन्द्रि मानि मुनि बेफोरखौबो जों बाथोन देनानै जानो हायो ओ बर समाजाव हाय दिनैसिम बाथोना गोबां गोजौ थाखोनि बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनदों आथिखालावथ जों ओ मैगं थायोब्लाबो बा बेदर नाफोर थायोब्लाबो बाथोनखौ जों देनानै जानाय नुनो मोनखायो बर समाव गुबुन गुबुनारिनि मानसिफोरानो बाथोनखौ जानानै मोजां मोनो बेफोरबायदिनो आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि गलाफोरावबो जों माबा मोनसे परथाफोर जायोब्लाबो बा माबा मोनसे बेदरफोर जायोब्लाबो सातनि हिसाबै ओ जों बाथोन देनानै होनायखौ नुनो मोनो बाथोना मोनसे खुगानि खहाबथाव फाजा होननानै जों बुंनानै बुंनानै लानो हायो आरो बाथोन बानायनो थाखाय एसेबां खस्थ जाया बेफोरबायदिनो जों बाथोन बानायनो थाखाय गिबियावनो बानलुफोरखौहाय साफा खालामनानै लाग्रोनाय जायो बा बानलुफोरखौ खौ सावनानै मोजांङै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय नों माजों देनो बेजों देफानानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय संख्रि बा बानलुफोरखौ नांलाय बिबांनि होनानै मोजांङै देग्लिनानै बेखौ खाजा बाजानाय आदारजों जाफानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जों गांजेमा एंखावरिफोरखौबो देनो थाखाय जोंनो गिबियावनो गांजेमा एंखावरिफोरखौहाय मोजांङै एवनानै बा सुनानै लाग्रोनानै बेखौ देनानै देनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायाददिनो बेखौ एवनायनि अनगायै अनगायै सावनानैबो देनायखौ जों नुनो मोननो ह फोरखौबोहाय जोंनो नांगौ नांगौ बायदियै साफा खालामनानै लानानै बेखौहाय गुजियाव सुनानै अरजों सावनानैहाय ओ जों ना बा गाज्रि लेथ्रा मुवाफोरखौ साफायै गारनानै बेखौ सुनानैहाय देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नानि बाथोन देनायखौ जों नुनो मोनो बे बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गावनि गोसो गोसो बायदियै बेजोंनो जानानै बेजोंनो देनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि समाजाव बा जोंनि गामि गफायावबो बाथोना दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन होननानै जों सानो बे मोनसे ओ मानसिनि जिउजों एंगारनो हायै सोमोन्दो थानाय मोनसे बेबो खाजा होननानै जों बुंनो हायो जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि बाथोन जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां गोजौ थाखोनि ओ बे मोनसे जायगा आवग्रिनानै दं बेफोरबायदिनो बाह बाथोननि बाहायथिखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ
नोंथांनि न'खरावबो बाथोन जानायखौ। खौ नोंथांङा माबादि मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ मोजां मोनो औ बाथोनखौथ बयबो जानानै मोजां मोनो। ओ नाथाय बाथोनखौ खायफा ओ आलौनाय आलौ गोसा। ओ जानो हायि सुबुंफोरा जानो मोजां मोना खायफा खायफा दं बिदि। ओ बिदिनो। ओ जोंङो बाथोन लायै बाथोन ओ खहाबनाय आरो खहाबैबो थायो। ओ खायफा ओ। बिदिनो जोंङो ओ बिदि गांजेमा एंखावरि ना बाथोन आरि नंङाब्लाबो जों मेस। सें बोथोरफोराव जोंदि ओ गायनानै मोननाय बै दुन्दिया बायदि। दिफोरखौबो जों बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोना नंङा ओमबा नोंथां। औ बिदिनो बैफोरबादि बाथोनखौबो जोंङो।
औ मेसें बोथोरावहाय ओ मैद्रु ओ गोबां मैगंफोर मोननाय बायदि। ओ जोंङो लाइ लाफा बायदिफोरखौ। औ मैद्रु संनानै जानानै जोंङो दुन्दिया बाथोन ओ बायदि ओ देनानै जानाया जोंनि बर' हारि। जोंनि मोनसे हुदाखा नंङा ओमबा नोंथां औ। बिदिनो जोंङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमैहाय ओ गंगार दुुनन्दिया बायदिफोरखौबो जोंङो। बानलु सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बायदि। बिदि होनानै जोंङो ओ बाथोन देनानै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ औ ओ नोंथां ओमबा जोंना समा बो। बोथ जानानै फैबाय आरो ना नोंथांङा बाथोननि बागै गोबां मोजां मोजां। मोनथियै बाथ्राफोरखौ उम्म। बुजायनानै होबाय आंनो बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा। दा साबायखरखौ बावहरबाय नोंथां। गोजोन्थों नोंथां।